नोंथां
ओ खनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा ओ दायो फ्रियावनो दंथ'यो नामा नोंथां?
औ नोंथां दंथ'यो
औ सानजौफुनि जामुंखौ जाबाय नामा नोंथाङा?
औ जाबाय नोंथां ओ नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
सानजुफुनि ओंखामखौ जाबाय आरो नोंथां?
औ नोंथां
औ ओ जोङो दायो मिथिंगानि सायाव सावरायगोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
ओ गिबियावनो नोंथाङा ओ मिथिंगानि सायाव ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन जोबोर मोजां सोंथि जा मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोंनि गोसो बा जोंनि मेलेमाव सानखांनाय फैयो जे मिथिंगाया जोबोद समायना आरोना नोंथां ओ सोमखोर बिफां औ सोमखोर बिफां लाइफां बिबार जिब जुनार मानसि गासैबो मोनसे मिथिंगायावनो थाफाजोबखायो आरोना बारहावा बायदिसि ना गासैबो जोंनि मिथिंगाजोंनो बुंफबजोबनाय आरोना जा मिथिंगाया ओ जा जोङो मिथिंगा मिथिंगा होनना बुङोब्ला जों मिथिंगाखौ जुदि जोङो समायना खालामनो गोसोब्ला जों बिफां लाइफां गायनांगोन बिबार गायनांगोन ओ जिब जुनारखौ जोङो बुथारनो नाङा गासैबो मिथिंगानिनो मोनसे सम्पद आरोना नोंथां औ मिथिंगायाव जों बिफां लाइफां होनना बुङोब्ला बिफां लाइफां फिफां गैयाब्ला मानसियाबो थांनानै थानो हाया बा जिब जुनार बायदिसिना जिब जुनाराबो थां नानै थानो हाया आरोोना नोंथां औ थिग बेबादिनो जोंनो जिहेथु बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिफाङा बोनानै लायो आरोना नोंथां
औ बेनि अनगायै जेब्ला बैसागो दान फैगोन अब्ला मिथिंगाया गाहाम मोनसे गोदान महर लायो आरोना नोंथां बैसागुआवहाय ओ जा बोराय जा गोरलै बिलाइ खिलियो बोराय गावनि गोदोनि बा बोराय बिलाइफोरखौ सिरि होनानै गोरलै बिलाइ खोलिनानै सोमखोर जानाय खौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ ओ बिनि अनगायै मिथिंगायाव दङ दैमा दैसा। हाखर बिलो बायदिसिना बे आरो मिथिंगानिनो मोनसे आ जा मिथिंगानिनो मोनसे ओ थादेर आरोना नोंथां। ओ जा मिथिंगायाव जोङो जा दावमा दाउसा बायदिसिनायाबो समायना खामहोयो आरो ना मिथिंगाखौ। औ ओ जा औ। जा दावमा दाउसा जिब जुनार बायदिसिना खौ जों जेब्ला जों बुथाराबा मानसिफोराथ' जोंनिया जा जा यो दाउमा दाउसाफोरखौ नाथाय जेब्ला जों बेखौ बुथारा बा मोजाङै थानो होयो अब्ला मिथिंगाया समायना जाखाङो आरो ना औ। जेब्ला जोङो आगोलो नुनो मोनदोंमोन जे ओ फुङावनो दावमा दावसानि इ जा गाबनाय बा बेनि जा गारां गारांजों जोङो सारि मोनखाङोमोन आरोना गोदोनि आबै आबौमोना खोन्थायोमोन जे जा दावमा दाउसाफोरा गाबोमोनब्ला बा दावला दावउफोरा गिसिबो मोनब्ला जों सारि मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बिदि जों नुनो मोनला आरोना नोंथां। औ गोदोनि दिनावहाय ओइ जा बांद्राय गरमबो गैलामोन। नाथाय आथिखालाव मिथिंगायाव जों बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव जोंनिया मा ने गरमा बांद्राय जाबोगासिनो। दं आरोना नोंथां हो औ। बेनि अनगायै जेब्ला जोङो माइ माइ गायो अब्ला जोङो दाथ' माइ गायनाय सम नालाय माइ गायखांब्ला जेब्ला माइआ एसे जौगोन जौब्ला होमब्ला होना मिथिंगाखौ जों समाय ना नुसिनबावो आरोना गोथां सोमखोर बायदिसिना गाहाबनि नुखाङो आरो लोगोसे जेब्ला जोङो बिबार नुयो बिबार गायो जेरै फामि बिबार, जबा बिबार। गलाब बिबार, तगर बायदिसिना बिबार ओ बायदिसिना गाबनि। ओ गुफुर गोमो, गोजा, गोथां बायदिसिना गाबनि जेब्ला जों बिबर नुयो। जोंनि गोसोआ ओ रंजाखाङो आरोना नोंथां गोजोननाय मोनो। बे बिबारफोरखौ नुबोला औ औ मि थिंगायाव जों बुंनो थाङोब्ला मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि गोसोनि साननायानो माने सोलायखाङो आरोना? मिथिंगाया जोंनिया जोबोद समायना सोमखोर समायना औ जेबो हाजो हाला दैमा दैसा बिफां लाइफां दावमा दाउसा, जिब जुनार गासैबो मिथिंगानिनो मोनसे सम्पद गोजा आरोना नोंथां। ओ जोङो मिथिंगायाव औ जोंनो गासैखौबो नांखागो मिथिंगानि थानायाव बे इसोरनि सोरजिनाय बुहुमा बुहुमा सोमखोर समायना आरोना नोंथां। ओ नोंथाङाबो एसे मिथिंगानि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ दा खोना‌ दोंना नोंथां?
औ नोंथाङाबो एसे मिथिंगानि बागै फोरमायना होदो। औ
औ औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ
औ नोंथाङा खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ जोंनि मिथिंगायाव ओ सानथ्र'हायि बिदिनो दैमा दैसा ओ हाजो हाला बिल बिलो बिलोमा बिफांजों लाइफांजों बुंफबनाय ओ आसामाबो मिथिंगायारि नुथायावल' समायना नङा ओ सानस'वायै मिथिंगानि मुवाजों आबुं जानानै दङ।
औ
एबा सा सानजा भारतनि मिथिंगानि रानि आसामानो होनजाबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
थिंगानि गुवार बिखायाव थानाय माखासे जिब जुनारफोरा जादों मै मोसा मैदेर सयाल सैमा बेफोरनो आरो न'आव फिसिग्रा जुनार जेरै अमा बोरमा मोसौ सौ मैसो बायदि बायदि
औ
जोंहा आसामनि बिखायाव सानथौआायै बेसेन गोसा दंफांफोर दंफांफोर दंबावो दा बेफोरनो साल सनालु गाम्बारि सिगुन थिथासाब मोदोम खदाल बायदि रोखोमनि आरो दङ आरो बेफोरखौ न' लुनायनि अनगायैबो दंफांनि अन दुरा सारफिला आरो दालां लुनाय हाबाफोराव बाहायो आरो
औ नंगौ
बेफोर बिफांफोरनिफ्राय जों आइजें आइला बानायनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो
औ नंगौ
आरो जोङो बुंनो हाबावो समनि दंफांजों जोंहा सनाय खाथि बानाय होनना मिथियो औवाजों लेखा बिलाइ बहि दुनियाव बहि दिहुननायाव औवाफोरा गोबां मदद होयो आरो
औ
जोंहा मिथिंगायाव गोबां दाउफोर दङ बेनि गेजेराव दाउराय दाउमासाार ब बाथ' दाउ धनेस दाउ मैना दाउथु दाउदिग्ला दाउ दाबां हांसो बायदि जाथ्रनि दाउ मोनो आरो जोंनि मिथिंगायाव
औ
बेनि गेजेराव जोंहा थासिन आसामनि जुनार जुनारानो जादों थसेल' गं गोनां
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जोंहा मैदेर मैदेरनिफ्राय हाथाइखौ जोङो गानग्रा गहिनाफोर दानाय जायो होनना जों मिथियो आंनि मिथिंगायाव दैमा दैसा दङ बिनि गेजेराव आसामनि दैमा दैसा बिलोफोराव गोबां गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायो आरो
औ नंगौ
आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय बेनो जाग्रा आदार आरो आसामनि गोबां दैमा फोरनि दैखौ जोङो दैनिफ्राय मोब्लिब गोहो दिहुननो हायो
औ
जोंहा मिथिंगायाव गारि मथर सालायोब्ला सालायनो गोनां जायोब्ला बेफोरनि थाव पेट्रल डिजेल बेफोरखौ जोंनि आसामावनो जोङो मोननाय जायो होनना मिथियो
ओ जों बुंनो हायो जों सुबुं माहारिया मिथिंगायावनो
औ
बिफां लाइफां गैयाब्ला ओ जोङो सुबुं माहारिया थांनानै थानायानो हाया ओ आरो जिब जुनार जिब जुनारा जादों मोनसे सम्पद जिब जुनार बुथार्ला जोंहा सखानाय सुथुर जायो ओ जोङो बुंनो हाबावो जोंहा आसामाव जोबोद दैबाना जायो आरो बे दैबाना जानायजों ओ सुबुंफोरा ओ गुबुन फारसे थांनो सोरोनां जायो आरो ओ जो औ थाग्रा न' जायगाफोरा दैजों थेर बेथेर सुस्र लांजोबो
औ
आसामनि खना खनल जायो आरो